हेल' खोनादों?
हेल'
अ
अ खनादों दा
खोनादों ना अ अ खोनादो मा खालामदों।
नै ओरैनो जिरायनानै दङ।
जाखांबाय
जाथ'वाखै
ओ मा ओंख्रि सोंदों।
ओंख्रिया औ ओंख्रिया दोनहैयो निरामिसो कबि आलु फ्राय एवनानै दोनदों।
ओम मायाव दं नों राङाफायाव ना ओम गामियाव।
ओम नाम्बारानो गैलामोन नोंनिया
ओ ओमफ्राय दा जोङो हो
ग्रुपआव नुनानैसो लाबाय
औ औ
ओमफ्राय
ओमफ्राय दा जों मा टपिकखौ राय्लायगोन होनोमबा बैसागोखौनो राय्लायनोसै नामा
जायो।
ओं
उम
बैसागोआ दाथ' जोंना बैसागो मोनसे
उम
बैसागुआथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे फोरबो नालाय
उम
ओं बैसागोआ मोननै रोखोमै थायो होननानै बुंनांसिगोन मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो ओं ओमफाय नोंसोरनिथिं मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु माबायदि बैसागोखौ माबायदि फालियो नोङो एसे फोरमायग्रोनानै होदो दे हायोबा नोंनि मिथिनायखिनिखौ
अ जोंथिनजाय मा होनो मोसौ बैसागुआव बिदिनो फुङावनो सिखारनानै मानसिफा दुगैस्रां लोबस्रां मोसौफोरखौ थुखैनानै फोथा थुनानै गोदान दिरुंजों होयो आरो मोनाबिलियाव ओमफखय बिनि उनाव मा होनो बैसागुनि सेथि खालाराव दा गामियावनो आर'ज जायो आरो
ओं
ओमफ्रायो बे आर'ज जोबखांनानै उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा गेदेरा उन्दैखौ अनो उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमो बिदिनो सोलियो आरो आमफाय फोरबो फोरबो जोबखांब्ला बो गामिनि बोराय बुरै गथ' ग' नाथाय गासैबो ज' ज'यै मोसानो ओंखारो आरो रंजानो
ए मोसौ थुखैनायाव ओमफाय मा माखौ जोङो मा मा फिथाइ सामथायखौ जायो बे
अ मोसौ थुखैनायाव जोङो लाव फान्थाव हालदै आरो थाइखा बेफोरफोरखो बाहायो आरो खोनादो हेल' बेफोरनो
दानां
उम
औ ओमफ्राय जोङो बै मोसौ बुग्रा बेखौ दिगलत बिलाइ होननानै दो नामा?
ओं ओं आदि गुलथि बिलाइ होन मोखोना मोखोना बिलाइफोरखौबो लायो आरो
ए ओं ओं आं माने एसबां मोजां मि खोथिया आरोना मोसौखौ माने जोंहा न'आव मोसौ गैयाबा दङबाबो आङो गाव थुखैनायखौ नुफेराखै गाव मिथियाखै नालाय
ओ ओ
ओं ओंखायनो आं एसेबां मिथिया ओंखायो नोंनाव सोंनाय जाबाय आरो
औ
बिदिनो नों होनलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो मोसौखौ जेनोबा
उम
बे सैथ्र' दाननि लास्ट खालाराव थुखैनानै आमफाय बैसागोनि से खालार खालि मानसि बैसागोखौ जोङो नों होनलांनाय बादिनो बे खालि जों बयबो गावबा गाव फालिनाय इसोर बेहाय माने जोङो गिबि माने गोदान बोसोरा मोजां मोजां जोंना थांथों होननानै जों बोर बियो बेनिफ्राय ओं बिदिनो ओमफ्राय नों होननाय बादिनो गोदोरा उन्दैखौ
मान होयो बा बोर होयो आमफाय उन्दैया गोदोरनि खौ सनमान लायो खुलुमो खाथि खाला बा न'नि बिमा बिफा बेफोरखौ बेबायदिनो आरो आमफाय बैसागोखौ दायो माने जोंनिथिं सानथामल' फालियो आरो बांसिनानो फास खालि सानथाम माने सानब्रै आरो ओ फास्तखालि बे बिदिनो मन्दिराव आर'ज गाबनाय बा खुलुमनाय बेफोरबादि जाबाय मान बावनो लानाय जाबाय आमफ्राय बेनि उनाव मोसा मोसानाया माने सानथाम मोसायो आरो जोंनिथिं
जोंनिथिंजिबो बिदिनो मोसायो सानथामसिमहालागै मोसायो जोंथिंनिबो सिगांआवथ' स्नि सानसिम होनोमोन‌ खोमा
सानसिम मोसायो होनना बुङोमोन
ओं आमफाय दानिआ सानथामावनो फोजोबो जोंथिंजायबो
औ आमफायो आरो ओं आमफायो आरो जेनोबा नोंसोरनिथिं खाम सिफुं जेथा सेरजा बेफोरखौनो लानानै मोसायोना ओ बे बक्सफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुयो
ओ जोंनिथिंजायलाय इदिनो खाम सिफुं जथा थरखा बेखौनो लाना मोसायो आरो आरो ओरैजाय नोंसोरनिथिंबो ओरै मोसायो?
जोंनिथिंबो बिदिनो मा होनो खाम सिफुंखौनो लानानै मोसायो माने जाय गथ'फोर ओंखारनायफोरा इसोरो माने खामखौ गोलोरनि थाखाय थिखोनो हाया नालाय बिसोरो बक्सफोरखौ लानानै मोसानायखौ जोङो नुयो आरो बांसिनानो गथ'फोरखौ खाम सिफुंफोरखौ बिसोरो सुद्रायनो हाया सिफुंखौ बा खामखौबो थिखोद्रायनो हाया। बेनि थाखायनो बिसोरो माने गोरलै माबाखौ नागिरनानै रेजें बुस्थु नागिरनानै बे बक्सफोरखौ लानानै मोसाहैयो आरो
औ
ओं ओमफायो गोदोरफोरा जोङो बा बिमा बिफा बोराइ बेन्थ' जों गासैबो ज' ज' खाम सिफुं जथा सेरजाखौनो लानानै ग्रोम ग्रोम बयनिबो न'खर न'खर मागि हैैयो मोसायो आरो
औ बेनो नंगौ दा जोंनाबो बिथिं जाय बिदिनो
ओं आमफाय बिदिनो लास्ट खालि नोंसोरनिआ ओ माबा जाबायना ओ मागिनानै मोननाय
औ मागिनानै मोननाय रांजों लासाव जायो आरो
ओं
बयबो रायजो राजा गथ' गथाय जमा जानानै इ पिकनिक जायो। पिकनिक होनोना बिदि पिकनिक जायो। रंजायो मोसायो।
ओं मे गोदोनि बायदिनो जोङो फालिगौमोन थेवब्लाबो माने दायो बयनाबो फुंनि आंखाल जाहैबाय नालाय
औ औ
बेनि थाखायनो माने जोङो स्नि दिनसिम जों फालिनो हाला आरो।
औ फलिनो सिगोन ओ
अ ओमफ्राय आरो मोनसे थालांबाय नामा जोंना मा होनो गोखा गोखै जानाया। ना बेखौ जायाना जायो ओं जायोमोन ना ओं
ओ सोरबा सोरबा बैसो मा होनो सैथ्र' दाननि लास्ट थारिखाव जायो नामा ओमफ्राय सोरबा सोरबा एक थारिगाव ओं सोरबा सोरबा एक थारिगआवबो जायोनो आरोना।
ओं माने इदिनो आरो ओं माने मानसिफोरा जायो माने बे सैथ्र दाननि लास्ट खालार खालि जायो माने गोखा गोखै गासैखौबो जाखाजोबबाय बेनि उनाव अखानायैयो एक थारिखाव जाला आरो एक थारिखआव माने गोखा गोखै जाबा बेबायदिनो ओ गोखा गोखै जाबावगोन जोंनि रायजो जानायाबो गोदान बोसोराव गोखा गोखै मोनजाया बिदि होननानै माने एक खालार खालि जाया आरो सोरबाया ओमफ्राय माने लास्ट सैथ्र' रानखालि जाबाय। ओं ओं मोसौ थुखै खालिनो जायो बांसिनानो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो बैसागो फानसनफोर जायोना नोंसोरथिं?
उम जायो खाथि खालायाव जायो।
औ ओमफ्राय बे बैसागो फांसन खुंनायाव जानायाव माबा मोनसे मोजां बा गाज्रि गोहोम खोलैयो होननानै सानो नामा नोङो?
थो
बे बैसागु फांसन खुङो नालाय जोङो गामिफोराव बे बैसागु फांसन खुंनायाव माने मोजांना गा गाज्रि मा गोहोम खोलैयो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोन देरफुनायफोरनि थाखाय बेखौ मा सानो नोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंनि थाखायबाथ' मोजाङानो जेनेबा बैसागुआथ' बारे बारे फैया नालाय बोसोराव खनसेल'सो फैयो।
ओं ओं।
बिनिफ्रायनो माने बयबो गावनि गोसो खुसि बायदि रंजानो थाखाय बिदि फांसन आरि खंनायखौ मोजां नाङो आरो।
औ।
बय-बयहाबो गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो माबा थायोना आसा थायोना।
औ
बिनो थाखाय
ओं ओरैनो खेलाफोरथ' जाया नोंसोरनिथिं ओमफ्राय
जोंनिथिंजाय खेला अबेबा जायगायाव होयो अबेबा जायगायाव होआ बांसिन दाना होयो थांनाय बोसोरावबो होनाय नुदों
औ।
ओमफाय बै मोसानानै जेनेबा जाय देरहायो बिसोरफोर बिसोरखौ मोनाबिलियाव माने मा होनो मा होनदों नोंखौ ट्रफि?
औ प्राइज होनो बान्था।
बान्थाखौ होनाय नुयो आरो मोनाबिलि समाव
ओंओं माने जाय जाय देरहायो बिसोरनो माने मोनसे उतसााह होनो थाखाय जेनेबा बेबायदि देरहाबावथों बा मो मोसाबावना देखायबावथों गेलेना देखायबावथों बेफोरदि होननानै मोनसे उसा होनो थाखाय माने सेथि नैथि आरो थामथि बान्थाखौ राननाय जायो आरो ना।
औ औं बिदि होनाय जायो।
औ। आङो बेबायदि फानसन खुंनायखौ माने आं सानो जेनेबा
ओं।
बबेथिंबा नायबा मोजां अबेथिंबा नायबा गाज्रि आरो माने फारसेथिं थाय जाय जाय गोरों बा माबा मोनसे रोंनानै थायो बेफोर माने गावनि
उम
रोंनायखौ देखायनो हायो आरो सोरबा सेंग्रा सिख्ला लाइमोन देरफुनायफोरा बेखौनो माने एक्सट्रा माने मिस इउस खालामो। ओं खना खनलायै थानानै जौ जुवाजों गोलैसोनानै लोंसोनानै थानाय इफोरदि गाज्रि हुदा देखायनाय बेफोरदिबो नुयो आरो।
ओं बेफोरदिनि थाखाय आंबो गाज्रि मोनो।
ओं। थ' होनबा जोंनि रायलायनायनि समा जाथ'बायमोन नामा जों बेखिनियावनो रायजलायनायखौ दोन्थ'नो सै ना? ओं दे।
औ।